हेलौ अ नोंथाङा फ्रि दङ' नामा
औ नोंथां फ्रि दङ'
औ आङो दा नों थांजों मोनस बे आयदानि सायाव सावरायनो नोंथांनो हरनाय जादोंमोन आरो
औ नोंथां सावरायजागोन
अ सम होनो हागोन ना नोंथाङा सावरायनो थाखाय
औ नोंथां सम दङ' दे सावराय जागोन
ओ दा नोंथां दा मा होनो दा जोंथ' दैज्लां बोथोर जाबायना बे दैज्लां बोथोराव जोंहा ओ गासैबो सुबुंफ्रानो जे जाय फोर आबादारि बेफोर आबादारिफोरखौथ' दा खोथिया फोनाय माइ गायनाय बायदिफोरखौ नुनो मोनोना
औ
उम जोंनि बर' सुबुंफोरा बिदिनो खेथि मावनानै जायो गोदोनिफ्रायनो स सोलिबोबाय थानाय आबै -आबौनि समनिफ्रायनो दा जोङो खोथिया खोथियाफोरखौ इनो जों दा दैज्लां बोथोर थाइम नालाय दा बैसागो टाइमावनो जोङो खोथियाफोरखौ ओम माइ गायनो थाखाय खोथियाफोरखौ फोनायखौ नुनो मोनोमोन आरो दाथ' माइ गायनायनि समानो जाबाय दा खोथियाफोरखौ फोनायखौ होनोब्ला जोंहा खोथियाखौ फोनो थाखाय जोंनो सिगाङावनो माइज्लिनि गोनांथि जायो दा बे माइज्लिखौ जोङो बबेनिफ्राय लाबो होनना बुङोब्ला ओ खायसेफोरा उम जेब्ला गाव गावनि गायखानाय जेब्बा थांनाय बोसोराव गायनाय माइफोरा जुदि मोजां जायोब्ला बेखौनो फैगोन बोसोरनि थाखाय बे माइखौनो माइज्लिनि थाखाय दोननायखौ खायसे खायसेफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेखौ आरो सोरबाबा सुबुंफोरा बे खोथिया फोनो थाखाय माइज्लिखौ ओ बाजारनिफ्रायबो लाबनानै फोफैनायखौ नुनो मोनो दा जोङो खोथिया फोनो थाखायथ' माइज्लिनि गोनांथि जायो जाहैबाय नालाय बे माइज्लिखौ दा बाजारनिफ्राय लाबो खायसेफ्रा आरो बे माइज्लिखौ ओ बाजारनिफ्राय लाबनानै ओ जा खोथिया फोगोन बे खोथियाखौ फोनोब्ला सिगाङावनो माइज्लिखौ ओम सोमग्रोनानै साय साननैसोस सोमनानै दोनो आरो साननैसो सोमनानै दोननायनि उनाव आरो माइज्लिखौ ओ बोखांनानै दोनथुमनानै थास' बिलाइ बायदिफोरजों खोबथुमनानै दोनो आरोना आरो बिदि ओ मा होनो खोथिया फोनो थाखाय जोंहा ओ हाखौ जे जायगायाव जोङो खोथियाखौ फोगोन बे सिगाङावनो बे खोथियाखौ फोनो थाखाय हाखौ रेडि खालामनानै ला ग्रोयो बा जोङो बे हाखौ रेडि खालामनो थाखाय सिगांनिफ्रायनो गोबां साफा खालामग्रोनांगौ खायसेफोरा बिदिनो दानि मुगायावथ' आबाद मावनाया गोबां ओ गोदान मु गाजों सोलिग्रा जाबाय गोदोनि बायदिथ' बारा नोंला माने जेसेनो हागौ एसेनो गावनि आबादखौ जेसेनो हागौनो एसेनो मोजां जाजानो लुबैसै आरोना बिदिनोहाय गोबांखौनो हाफोराव हासार बायदिसि ना होनायबो नुनो मोनसै आजिखालिनि जुगाव दानि मुगायाव आरो दा बिदिनो फोनो थाखाय जोंहा हाखौ रेडि खालामनोब्ला बिदिनो थेक्टर बायदिफोरजों हालौवनानै हाखौ बिराद मोजाङै सिगाङावनो हायाखौ खारायग्रोनांगौ हाखौ खारायनायनि उनाव सामार होयो। सामारनि उनाव बिदिनो हाखौ गले गले हालेवबाय थानायखौ नुनो मोनो आरो गुलि गुलि हालौवनानै हाखौ बिराद मोजां गोमोन खा लामनानै लाग्रोयो आरो दा जेखालि जोंहा खोथिया फोगोन ना हैखालि जोंहा बे खोथिया फोनो थाखाय बे जाय जायगा हायाव खोथिया फोगोन बेहाय ओ सिगाङावनो दै होना लानानै बे हा खौ गिसि खालामनानै ला ग्रोयो आरो दा गिसि खालामनानै लाग्रोनानै बे दैखौ जोङो मानिफ्राय लांनानै हायाव जमा खालामनानै दोनहैयो होनब्ला खायसेफोरा अखानि हादै अखा हादै बायदिफोरखौनो जमायनानै खोथिया फोनाय जायगाखौ खोथिया फोनाय खोथिया थिलिखौ बुंहोनानै खोथिया थिलिखौ बुंहोनानै माने गिसि खालामनानै लायो आरो दानि जुगावथ' अखाया बिराद अखानि बिबाङा बिराद खम जाबाय अखानि बिबाङा खम जानायनि जाउनाव दा दा सुबुंफोरा गावबा गाव न'आवनो सलार बायदिफोरखौ गाय नानै लासै। आथिखालनि जुगावथ' बिराद सुबिदानि सायाव सुबिदा जाबाय नालाय बिदिनो सोरबाबा मेसिन बायदिफोरखौबो मेसिन बायदि खौबो लाखियो थेवबो दा सलार बायदिजोंनो दैफोरखौ लाङो आरो जायफोरा अबावबा दैमाफोर थायोब्ला बा अबावबा दंग' बायदिफोर थायोब्ला बेयाव दंग' बायदिफोरनिफ्रायबो लांनानै खालामो आरो दा बिदिनो जोंहा खोथियाखौ ओ बे जाय खोथिया सोमनानै दैयाव सोमनानै बोखांदोंमोन बे बोखांनानै बुथुमनानै थास' बिलाइ बायदिजों हायाव दोननानै थास' बिलाइजों खोबथुमना दोनना गाजा बेरहोनो थाखाय दोनदोंमोन बे गाजा बेरहोनो थाखाय दोननाय खोथिया खौ जोंहा बे हा गोमोन खालामनायाव फोनाय जायो आरो बे फोनानै खोथियाखौ फोनानै दोननाय जायो बे दिनखालि बा बे जाय खोथियाखौ फोनो नागिरदों बेखौ बे दा जोंहा खोथियाखौ बेयो नों बेसेबां फोगोन बा नोङो गावनि माइ गायनाय बायदिफोरनि सायाव आइदिया लानानै खोथिया बायदिफोरखौ फोनाय जायो बे खोथियाखौनो जोंहा ओ माइ गायनायसिबां माइ गायनायसिबां फेदेरनाय जायो आरो दा बेखौनो जोंहा बे खोथियाखौनो फोनानै माइ गायनाय जायो। दा नोंथांमोननिखैजाय बिदि खोथिया फोनाय बायदिफोरा खोथिया फोनाया नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि सोलियोबा नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि नुनो मोनो?
खोथिया फोनाय होनब्लाथ' नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय बिदिनो फैयो नोंसोरनिखि जा बायदि फैयो बिदिनो फैयो मानो होनोब्ला खोथिया फोनायाथ' माने आलदा गुबुन रोखोमै बारा थाया नालाय। ओंखायनो बिदिनो फैयो आरो मा होनो जोंना खोथिया फोनो गोनांब्लाथ'हाय नोंथां गिबियावनो जों मा खालामग्रोनांगोन बै खोथिया थिलि जहेथु खोथिया फोगोन बै जायगायावहाय जोङो एवनानै लाग्रोनांगोन। एवना ला उनावसो बै हाब्रुआ गेब्लेब्लाथाय बि फोजानाय जाब्लाथाय फोजानाय जाब्लासो जोङो मा होनो खोथियाखौ फोनो हायो नालाय ओंखायनो एवग्रोना लानांगोन। बिनि उनाव एवग्रोनानै दोनब्ला दाथ' जाया नालाय नोंथां जोंना ओ माइग्लिबो माइग्लि थायोथ' माइग्लिखौ जोङो सोमना लानां नांगोन। माइग्लिखौ बवा मोनगोन होनब्ला जोङो न'आवनो थांखांनाय बोसोरनि बा बै थांखांनाय बोसोरनिनो माइग्लिखौ जों सोमनानै लायो बा गुबुन गुबुन-गुबुन-गुबुन सुबुंफोरा गोदान गोदान माइ जानो लुुबैबाथाय मा खालामो नोंथां बायनानै लाबो बाजारनिफ्राय बिदिनो बायनानै लाबोनाय ओ माइखौहाय माइग्लिखौहाय जोङो सोमनानै दोनो सोमना दोनखांनायनि उनाव जोङो हरसे बा हरनै बिदि सोमना दोनो सोमना दोनखांनायनि उनाव जों मा खालामो नोंथां बै माइखौ माइखौहाय जोङो फोथाराव लांनानैहाय दुब्लि फोथाराव लांनानैहाय जोङो बै जिहेथु खोथिया थिलि खोथिया फोनो गोनां बै जायगायाव लांनानैहाय जोङो फोयैयो सारनानै फोयो जों फोनानै मा खालामो नोंथां बे फोखांना दोननायनि उनाव मास मोनथामब्रा मोनब्रै बिनि उनावहाय बियो खिलिबोयो गिदिर जाबोयो राबोयो खोथियाया अब्लासो बै राखांनायनि उनावहाय जोङो दुब्लि फोथाराव दै जादोंना जायाखै दैखौ लाखिना दोननानैहाय आल एवनानै आलि दाननानै बा माइखौ गायनाय जायो बिदिनो थ' जोंना खोथियाखौ फोना दोनबाल'थ' जाया नालाय नों थां दैया खोथिया फोनायाव जोंना मा होनो हासार उनुबो होनांगौ जायो एसे एनै बिदिनो हासारखौ जोंना ओ जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा बांसिनानो मा खालामो न'आवनो फिसिनाय ओ मोसौ जिहेथु ओ न'आवनो फिसिनाय मोसौ बेनिफ्राय गोबोरखिखौ लांनानैहाय जोंना मा खालामो बै खोथियाथिलि बा ओम माइ गायनाय जायगा बेयाव होयो बेखौ गारनानै होयो अब्लानो बियो मोसौनि गोबोरखियानो हासार जायो
औ
जोंना ओ गोदोनि दिनाव आबै- आबौमोना मा खालामोन खोथिया फोनो एबा माइ गायनो थाखाय जोङो ओ न'आवनो फिसिनाय ओ मोसौनि खिखौनो लां नानैहाय जोङो गोबोरखिखौ लांनानैहाय ओ फोयोमोन बिदिनो होनानै बिजोंनो गायोमोन गोदोनि दिनाव जोबोरा आबादबो जासोयोमोन बिदिनो ओ खोथिया फोराबो मोजाङै जायोमोन आबादफोराबो जेनेबा माइ गायनायफोराबो मोजाङैनो जायोमोन दा दिनाव जों बांद्राय नुनो मोनला मानो होनोब्ला जोंना जुगा सोलायबाय ओ गोदो -गोदाय आबौ -आबै आबौमोननि बायदि गैला बिनिखायनो जोंना हासार नङाब्लानो जोंना खोथियाबा माइफोरा जानो नागिरा
औ
हासार नांगौ जायोना हासार होनांगौ बेनिफ्रा ओमफ्राय ओ मा खालामो जोंना हासार होनांगौ ओमफ्राय ओ बिदिनो हाग्रा थैनायनि मुलि बिदिनो ओमफ्राय मा होनो एम्फौ थैनायनि मुलै एम्फौ जानो हायैनि माइखौ मुलि बिदि होयो होनानैनो जोंना मा मा खालामो आबादफोरखौ बिदिनो फोथांनानै लाखियो मानो होनबा जोंना खो खोथिया फोनाय खोथिया फोनायावबो जोंना ओ बिदिनो जायो खोथिया फोनायावबो जों हास हासार होनांगौ जायो ओमफ्राय मा खालामो ओ हासार होनानैसो बियो मोजाङै जाबोयो आरो फुनो गोनां मोजाङै जाबोयो। जोङो खोथिया खौ बिदि ओ दुब्लि फोथारावहाय गोथौ हायावथाय हायाव फोबाथाय नाथाय जोंना फुनो मोजां जाया। जोंना बोरि हायाव फोब्लासो जोंना खोथियाखौ ओ फुनो मोजां जायो आरो नोंथां। बिदिनो खोथिया फुनो थाखाय ओ फुनो थाखाय जोबोर खस्थ' जायो बिदिनो जोंना ओ बर' आइजोफोरा सुबुं माहारिफोरा जोबोर खस्थ' खालामो नोंथां। ओमफ्राय खोथियाखौ फोना दोनबाल' जाया जोंनिया दैबो लाखिनांगौ जायो ओ दैखौ थेनानै लाखिनांगौ जायो समाव जोबोर खस्थ' जायो नोंथां।
बिदिनो मा खालामो जों ना खोथियाखौ फोना दोननानै जोङो नायहैबाय थानांगौ बिदिनो मोसौ जादों ना मादों। बिदिनो ओमफ्राय जोङो खोथिया राबोलाथाय बेखौ जोङो फुनो हायो आरो बि ब्ला नोंथां दिनि आयदाखौ एसेयावनो होजोबथनोसै।
औ नोंथांखौ बेयावनो फोजोनाय औ नोंथां गोजोननाय थाबाय दे नोंथां औ।